खोनायाखै
खोनादोंं
हा
खोनादों नोंथाङा दा बर्थमान फ्रियावनो दोङो ना
दङ दे मा माखो रायलायगोन बुंहरद'
जों दिनै आबादनि सोमोन्दै रायलायनो नागिदों ओ नोंथाङा बुंनो हागोन दे नोंथा नोंथांमोननिथिं माबायदि माबायदि आ बाद खालामनाय जायो
जोंनिथिंथ' माइ आबाद मावो दायो नै ओ माइ गायनायनि सम जानायखाय माइ गायगासिनो दङ
औ
आरो जोंनिथिं गोबां मानसिया फोदोंबो गायाखै हेलौ हेलौ
नोंसोरनिथिं दायो माइ गायखांनायफोरा माबायदि माबायदि जाखो नोंथांमोननिथिं फोरमायनो हागोन नोंस्रा गायखांबायना गायखाङाखै
गायखांनायफोराथ' दायो सोमबाय माया सोमजोब्बाय दा जोंहा गायथ'वाखै गायनो थाखाय दिन लान लागासिनो दोङो फैगौ सप्तायाव गायनो सानदों
औ आरो माइनि अनगायैबो नोंथांमोनथिं मा मा आबाद खालामो नोंथाङा खोन्थानो हागोन
मेसें बोथोराव बिदिनोसै माबा ओइ बिलाथि गायो आरो थाइबें आरो बायदि बायदि मा होनो तरमुसफोरखौ गायो आबादनि बादैथ' जोङो बहुद मावनायखौ नुदों जोंनि जोंनिथिं आबाद मावनो थाखाय हाफ्रा मोजां
जोंनिथिंबो बेबायदिनो गोबां आबादफोरखौ मावदों दा दैज्लां बोथोरखाय बेबायदि यो माइ गायदों आरो मैगं थाइगंखौ नायनो थाङोबा पानिलाव जोगोनार खुमब्रा भिन्दि लेस्रा बायदि बायदि आबादफोरखौ मावदों ओ जों गामियावहा बेबायदिनो गोबां सुबुंफ्रा आबाद मावनानै थांनानै थायो आरो नोंथाङाबो बेबायदिनो बुंनो हागोन नोंथांमोननि गामियाव माबायदि माबायदि आबाद मावो आरो माखौ मावनानै
नानो आबादारि गोजा बयबो मावगासिनो दोङो आबादखोनो आबादजोंनो न'खर फोथांनानै दोनदों न'खरखो आरो गथ' गथायफोरखो फोरोंगासिनो आबाद दोंनो ओ जोंनि गामियावथ' बेबायदि साखरियालफोरबो गैया आरो गिदिर गिदिर बिजनेसफोर गैया गासैबो आबादारि होननानै बुंङोब्ला जोंनि गामियानो होनना बुंजायो बांसिन आबादारि दङ होनना बुं बुंजायो आरो जोंनि गामियावनो
खोन्थानो हागोन ना माइ आबादखो माबायदि मावो बे हालेवनाय मानायनिफ्राय लानानै गायनायहालागि
जोंनियाथ' दा माइ खेथियाव गोबां खरसा जायो मानो होनोब्ला गायनायफ्राबो दामा बारिबाय हाजिरानि दामफ्रा ओ ओ फुंनिफ्राय फुंनि सय- तानिफ्राय गायोब्ला दसथासिमावनो जों दुइ दुइस' थाखा होनानै जों गायहोनो गोनां जादों जोङो आबाद दा माइ आबाद मावनायाव जायोबा दानि दिनावबा गोबां खरसा थांङोसै
औ
बिनि बादैबो मा होनो बिथिं सा सा जाग्रा होनायाव आरो बिदिनो हालेवनायाव आरो हासार होनायाव बेफोरखो हिसाब खालामोबा माइ आबादा गोबां खरसा दंसै दानि दिनाव थेवबो जोङो आबादखो जों मावनांगोन ओ मावाब्ला जोंनि हाफ्रा ओरैनो खालि थागोन बेखायनो जों ओ जों जानायनि थाखाय जों मावनो गोनां जायो
नंगौ नंगौ नोंथाङा थिगखोनो बुंदों जोंनियावबो बेबादिनो माइ गायनाया गोबां बेबायदि फैसा ओ रांफोर थाङो हाजिरा होनायाव हालेवनायाव गोदोनि समावथ' बेबादि नांगोलफोरदों हालेवनाय जायोमोन नाथाय दानि समाव ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायोखाय गोबां फैसाफोर थाङो आरो हाजिरायाबो गोबां दाम बारिबाय बिनिखायनो ओ बे बोसोरावहा जों गामियाव गोबां मानसिफोरा बेबाय- दि माइखो गायालासिनो फोदों ओ फोनायखाय बिसोरहा इसे
जोंनियावबो बिदिनो दायो गोबाङानो बेबायदि फोबाय गायनायखो बाद होनानै गोबाङानो बेबायदि फोदों दा फोनायखौबो जायो होननानै मिथिदों दासेम जोङो जोंनि मेगन मेगनदों नुथ'वाखै एबाराव जोङो नुगोन माने फोनाया बेसेबां माने प्र- प्रदाक्ट जायो बेसेबां माने ओ मोनो आइ दङ बेखो जोङो एबार नुसिगोन आरो जुदि फोनानैबो जुदि माइ आबाद मोजाङै मोनोब्ला जोङो फोनो जोंबो फोनो थाखै जोङो बिबायदि सानदों आरो
बेबादिनो माबाफोर गोरान खेथिफोर खामबावो नामा नोंथांमोनहा बुंनो हागोना
दैज्लांनि समावबो दायो माइ आबादल' नङा दाबो गुबुन गुबुन खेथिफोरफोरखो आबादफोरफोरखो मावदों सोरबा जिंखा आरो बहल बेफोरखो माने दायो बैसां लुनानै ओ बिबादि आबादखो मावदों आरो बिबादिनो मोनगासिनो दोङो बेफोरखौ मावोब्लाबो बेफोरखौ मावोब्लाबो न'खरखौ दैदेनलांनो हायो जोङो मैगं थाइगंनिफ्रायबो बेबायदिनो गोबां थाखा फैसा दिहुननो हायो आरो
उ नंगौ नंगौ जोंनियावबो बेबायदिनो गोबां आबादफोरखौ मावो जों नायनो थाङोब्ला नुनो मोनगोन बेबायदि
मैगंफोरखौ मा मा मैगंफोरखौ गायो बेखौबो बुंहरजागोन
पानिलाव, जिंखा, भल आरो लेस्रा, भिन्दि मैगंफोरखौ गायनाय जायो जि मैगंफोरखौ गायनानै दिनै जों नि गामियाव थानाय मानसिफोरा बेबायदिनो बेखौ फाननानै रां आरजियो आरो बेबायदि दिनो बेफोर आबादफोरखौ माबायदि खामो होननानै होनोब्ला जों मोनथिखायो बेबायदिनो
जायफोरा हा दङ बिसोरो बेबायदिनो हाफोरखौ मोजां एवना लानानै बेबायदिनो दं बिफां फुलिफोरखौ गायनानै बैसां बानायनानै मोजां आबादफोरखौ खालामो जेराव मोजां फिथाइखौ थायहोनो हायोब्ला गोबां फैसाफोर मोननो हायो जायनि गेजेरजों जों जोंनि न'खरफोरखौ खुंनो हायो बेनि अनगायैबो जों नायनो थाङोब्ला जोंनि गेजेरावहा जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां आबादफोरखौ मावो मावबावो जेरै फिथाइ सामथाइनि आबाद द्रागन ड्रागन गायो सोरबा बेबदिनो बैग्रि गायो आरो सोरबा आनारसनि आरो सोरबा सोरबा बेदिनो थालिर बागानफोर बानायो बेफोरबायदि आबादफोरखौबो फिथाइ सामथाइनि आबादफोरखौबो जोंनि ओन- -लावहा जोङो नुनो मोननाय जायो। नोंथाङाबो बुंनो हागोन नोंथांमोननिथिंबो बेबायदि फिथाइ सामथाइखौ
मावदों बेबायदि ड्रागनफोर आरो बायदिसिना गुबुन गुबुन बेबायदि ओ गोलाव सम बेबायदि फाननो मोननाय बैग्रि बायदिसिना बेफोरखौबो गायनानै गोबाङा बेबायदि थाखा फैसा दिहुनगासिनो दोङो आरो बेबायदिनो न'खरखौ सालायगासिनो दोङो दा बिदि हिसाबै जोङो जों बर' मानसिया जोङो बादफोरखौ मावो नखायो गावनि गथ'फोरखौ फरायहोगासिनो आरो बिदिनो न'खरखौ मोजाङैनो दैदेनलाङो आरो खेथिनि गेजेरजों आबादनि गेजेरजों हरखो दै
औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों दिनै गोसो गोबाङानो बेबायदि आबाद
दा नोंथांमोननिथिंलाय गायखांबाय नामा गायनायफोरा
औ जोंनिथिं गायखांबायानो बेबायदिनो बारा गायनो गोनां गैला माखासे गायनो गोनां दंबावो बिसोर बो बे जुलाइ
बे जुलाइआवनो गायखांजोबनाय जासिगोन जोंनिथिं बेबादिनो बारा इसां गोबौ खालामामनानै गाया दसेनो गायखाङो खोनादोंना नोंथां
ह
औ खोनादों
या आरो नोंथाङा बुंनो हागोन माइनि बागै मा मा माइखौ गायो नोंथांमोननिथिं
औ जोंनिथिंथ' बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि माइखौ गायनाय जायो ओ सर
रन्जित ओ सोरबा माबा मालि स्वर्न होननानै होननायबो गायो सोरबा बेबायदिनो गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि माइफोर गायो माइब्रा जोसा
उ
जं बायदि बायदि रोखोमनि माइफोरखौ गायो अब्ला जोङो दिनैनि जि सावरायनाय आबादनि बिसय बे सावरायनायखौ जोङो बेसेबांखिनियावनो दोनथ' थनोसै गोजोनथों
दे गोजोन्थों आ